हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां
औ गोजोनथों। मा खालामदों नोंथां?
आन नोंथाङा बुंदों दायो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायगोन नङा होमबा?
औ औ नोंथां औ।
जाग्रा आदारनि सायाव आदसा नोंथाङा बेखौ बुं नोंथाङा बबे आदारखौ बबे खाजाखौ जानो बांसिन
औ नोंथां आं ओरै ऐ ओ जानाय बुंनो थाङोबाना नोंथां औ। जोंनि जाखि जानाय बुंनो थाङोब्ला' ओंखामाथ' थाखाबाय बेनि बागै ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला जोंना ओरैहाय ओमफ्राय आं जानो मोजां मोनो होनना बुंनो थांबा ओरै जोंना नार्जि नार्जिजों अमा आरोना।
ओरैहाय नारजि अमा जों आं एसे जानोलाय गोथाव मोनो बिनि उनाव अनला दाउ बेफोर गोथाव मोनो आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा? ओ मा ओंख्रिखौ साबसिन जानो मोजां मोनो नों
आ आतसासासा। हा थिग दं नोंथां नोंथांखौ आं मोजां मोनबाय खोनानानै मोजां थारैनो आं नोंथां जानाय लोंनाय बुङोब्ला आङो गिबियाव गिबियाव जोंनाथ' ओंखामा जोङो जों गासै जों ओरै नर्ट नर्टिस इण्डिया नि बायदिब्ला भारतनि सा सान्जा राज्यो जोंनि बायदिब्ला जोङो। ओंखाम बाहाय जाहैबाय नङा होनबा?
औ।
माय आबादनिफ्राय जों ओंखामखौ मोनो माइरं खौ मोनो बे जा बे जाहैबाय खामा आरो ओंखामजों लोगोसे जोंना जाहैबाय ओंख्रि ओंख्रि थाफायो होमबा।
औ थायो थायो नोंथां
फेभरेट जिथु मोजांसिन साबसिन बे ओंख्रिया जाबाय जोंना आंनाथ बि बियो अनलाजों औवा मेवायसो आंना बावाय जेबो बेदर फिसानि खोथा फैलालाय आरो।
औ थि-थिगानो नोंथां आतसा नोंथां बै मेवायखैजे अनलाजों मेवाय होन्दों जे नोंथाङा अम ओ नोंथाङा बे मेवायखौ नोंथाङा नोंसिनि जायगाफोराव बबावबाफोर लायफेरबाय नामा?
नङा नोंथां जोंना भारतनि सा सानजा रायजोआव न'खरफ्रोमबो जोंना औवा सुबा दङ। जेराव जों गामि एरियाफ्राव जों सहरफोरनिखौ मिथिला सहरफ्रावथ' थानाय नङा औवा
औ सहरफ्रावथ बुंनो थांबा थाया
जे हाजो हायेन गामि बेफोराव थायो आरो बेखौ बे औवानिफ्राय जोंहा औ वाखौ दानो औवाखौ दाननानै जोंङो बिनि मेवा
औ औ मेवाय-मेवायखौ ओं ओं
औ बे मायरंनि अन गुन्दैजों बेखौ ओंख्रि संङो बेखौनो अनला बुङो जों।
औ औ थिगानो-थिगानो नोंथां
आरो बेयाव मोनसे खोथा दंबावो नोंथां बे औवा मेवायखौनो फिसा-फिसा रिजि-रिजि हानानै रिजि-रिजि फिसा-फिसा हानानै बेखौ बे भयामफोराव हा भयामाव बेखौ सोमनानै आह आसार खालामो आरो।
ओउ सोनानै आरोना नोंथां ओम बयामाव सोना आसार। खाम आर ना।
औ बेखौ नोंथाङा बे फ्लास थिकनि बयामफोराव दा खालाम।
ओउ ओउ ओउ।
नि बथलाव बेखौ खालामनांगौ आरो सि
ओउ ओउ ओउ ओउ थिखोनो बुंदो नोंथाङा। ओरैनोथ' ओउ ओउ ओम।
गारजि गारजि गेसफोर ओंखारो।
ओम होम आसलथे बे मेवाइखौ मोननै रोखोमै जानो हायो ना नोंथां बेखौ।
हायो नोंथां ओउ।
ओउ। मोनसेया जाहैबाय ओरैन त गिबियाव।
एव नानि जाबाय जों। गिबियाव नङा ओमबा। आरो गिबियाव जों ओरैनो बेखौ मा होनदों बेखौ भाजिफोर एवनानै जाबाय।
ओउ थिगानो ओम ओम ओम ओम आतसा नोंथां। फाय बै मेवाइखो जे माबाफोरजों जायोना जाया जाखो जेनबा हमना ला ना नाजों बा बेदरजों इफोरबायदि जाफेर जाजायोना जाजाया जाखो?
हा हा जा जायो। थां जा जायो। बौवहाय जोंना फ्राबो बौहाय खायसे नङा ओमबा। मोननै रोखोमै थायो जाग्रा आदारा आह मा होनोमोनलाय बेस आरो नन बेज नङा होमबा।
ओं ओं ओं ओं।
बेज आरो नन बेज थायो।
ओम
जायफोरा बेजिटारियान। बेसोरो बेबायदि ना, बेदर बेखौ इउस खालामला मेवाइयाव।
औ औ थिगानो। थिगानो।
ननभेजाव गोग्लैबाय बिसोरो बेफोराव ओ बेजों साननानै जाबाय आरोमा जानो हायो जानो हायो।
औ औ ओरैनो नोंथाङा अमाजों नार्जि जाफेर जानो मोजां मोनो ना मोना?
आ बुंनो थाङोब्ला नोंथां आङो आं बिदिखौ जायाखै नोंथां। आं आं बेखौ जाया बे नोंथां मानो होनबा आङो भेजिटेरियानसो उन्दैनिफ्रायनो।
औ औ।
औ बेखौ आङो जाया। आरो बे बि जोंनि जानाय लोंनायाव बेनो मोननै रोखोम थायो। खायसे जायो खायसे जाया।
गानो।
खायसे जायो खायसे जाया।
दायो नोंथाङा बुंदो फिथाइ सामथाइनि गेजेर जेराव फिथाइ सामथाय बबे फिथाइ सामथायखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो?
ओ नोंथां फिथाइ सामथाइ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि लकेल एरियावथ' बांसिन आं जानाय बुंनो थाङोब्ला ओरैनो थालिरखौ बांसिन जायो आरोना थालिरखौ गोदै मोननानै माने जोंनियाव बांसिन बिफांफ्राबो बिराद जोंना बे गामि एरियायाव थायो नालाय
हो।
बे थालिरखौनो बिदिनो जानो बिराद मोजां मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला आफेल आांगुरफोरखौबो जानो मोजां मोनोमोन दा बिनि एसे बेसेनफोराबो बांसिनै हिसाबै बेखौ बारा जानाय जाया आरो आं।
ओ हो आतसा अ बिदिबा नोंथांनि साबसिन साबसिन जानाय फिथाइनि गेजेराव होमबा थालिर जानो नङा होमबा ।
औ औ थालिरखौनो आं साबसिन जानाय फि फिथाइ होननानै सानना लादों आरो गाव औ जानायनि बेलायाव
आतसा थि गानो हुम हुम उम । नोंथांनाव थालिर बागान दं नामा?
थालिर बागान थालिर बागान होनना बुंनो थाङोबथ' थालिर बागान एसेग्राब गैया जाखिनि बारि बालायाव बिदिनो जाखि फांसेफांनि गायनाय ए नाय दं बेखौनो माबायो आरोना बिनि अनगायै गामियाव फसा गोबां माखासे बारिफोर दङ आरोना बेफोरो माखासे बिदिनो दाननानै माने फानफैनाय बेफोरखौ आं बायनानै जायो आरो एसे एनै खम बेसेनाव मोनो नालाय आखखसे थ' बिदिनो आफेल आंगुरा दाम गोसा जाहैबाय । बिनि बिनि लायगैनो आं माने थालिरखौ बांसिन जायो आरो दाम एसे बेसेनाबो खम जानाय हिसाबै । खोनादों नोंथां?
औ नों नोंथांनि बे जिहेथु जायगा फ्राव खाथि खालायाव बेयाव आफपेल आफेलनि आबाद जायोना जाया?
जोंनि जाखिनि लकेल एरिया बेयावथ' जों आपेल गायनायथ' नुवाखै नोंथां नुनायालाय । जा जागो जाया मिथिया आरोना जायखिजाया गायनायखौ नुवा आरो आङो बांसिनानो जोंनि बे एरियाखौ । औ नोंथांनि एरियाखै गायो नामा? बेफोरबायदि आफेलनि फिथाइ
आ खोथाया थारै । थारैनो साननो गोनां बे खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव नङा ओमबा? जानो नागिरा लायो । जोङो गाहाय गय बागान । बेफोरखौ खालामो नङा होमबा? ओमफ्राय मा? नाथाय बे आफेला नै आसाम रायजोनि बे नसुंसेनि बे हादर भुटान हादरफ्रावसो जाहैलायबाय।
ओ ओइ नंगौ नंगौ नोंथां।
मोजां मोजां जायो। माने हाफोर खौ हाजोंसो खोथा नालाय।
औ हाजोंसो खोथा औ औ।
जों मा खासे खोथा थायो बेफोर बेखायनो जोंनि बे आसामनि सुबुंफ्रा बे आफेल आबादखौ मावनो मावाखै आरो मा‌
औ थिगानो नोंथां थिगानो।
उम
ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला नारें नारें ओ थालिरफोराथ' गोबां गायबानो इदिनो जानाय हिसाबै सानजायो आरो थालिराखौनो जोंनि बे आसामाव। उम नोंथाङा ओ जा ओ थालिर बायदि आरारिफोरनि आबादफोर मावफेरबाय नामा?
औ थारैनो आबाद मावदों आं आरो आबादाव आंना माखासे एक्सपिरियेन्स दङ'।
औ औ
माखासे रोंगौथि दङ' आंनाव थालिर आबादनि।
औ
थालिर आबादखौथ' आं मावबाय। थारैनो गोबां मुलाम्फा मोनो थालिर बागानाव,
मोनो मोनो नोंथां औ औ। थालिर नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? थालिरा जे ओ इदिनो मोननै मोनथाम माबानि थायो होनना माने इदिनो एसे अबा अबा सिनि साम्फा ना मा होनो बेफोरनि नामखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
मनि थायो जेरै नोंथाङा बुंदों बेखौ जोंनि बर' राव जों सावराय नो हायो। थालिर सिनि सामफा, आथिया थालिर,
औ औ औ औ।
जेराव आ। मालभग होननानै बुङो मालभग थालिर ओमफ्राय बुङो जोङो जाहाजि थालिर
औ जाहाजि आसलथे नोंथां जाहाजि होननाया गोलाव गोलावमोन नामालै?
औ बे गोलाव गोलाव बेखौनो बुङो अमृत सागर अमृत सागरबो बुङो बे थालिरखौनो बांसिनै बे जाहाजि एबा अमृत सागरखौनो गायोब्ला बांसिन मुलाम्फा आबादा
अ अ अ थिगानो नोंथां थिगानो थिगानो बांस मुलाम्फा खालामनो हायो आरो ना।
जोंनि दा गरम बोथोर जाखिनि गरम बोथोरावथ' थालिनि बि थालिनि बि माबायाथ' जोबोद आंखालनि जानांगौ
अ नोंथांनि औ नोंथांनि दा एक्जेक्ट लकेसना बबेयाव नोंथाङा बबे गामिनि।
आंनि एकजेक्ट लकेसनाथ' बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बिस्वनाथ सारलइखौ सिनायो नामा।
हा हा हा हा। खोनानो नोंथां खोनादों।
औ खोनादोंना। आंनि आइतेम एसे मोजां आनो बेस नाथ चारि आलि। माबायावनो गोलैयो आरो ना आंनिया। ओरै सनितपुर साइडनिनो।
उम उम
नोंथांना बुंनो थाङोब्ला दै ओ नोंथांनि जायगानि माबाखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ आं बाक्सानि नोंथां ला
औ थिगानो थि गानो नोंथां ओरै बाक्सा बाक्साखौलाय खोनादों खोनानानै आं बावबो थांफेरनाय जायाखै आरो ना नोंथां।
ओ आदसा आदसा औ माब्लाबा नोंथाङा गिंदिंनो हागोन। बिदिनो माखासे जानाय-लोंनाय फिथाइ-सामथाइ जोंनि बे एलेखाथिं जानायफोरा नों नोंथांनिजों गुबुन नामा बेफोरखौ नायबिजिरफैनो हागोन नोंथाङा।
औ दे होनबा ना नोंथां। ना गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां समाबो बारबाय दे नोंथां दे।